हेल' खोनादोंना नोंथां
औव खोनादों नोंथां
औव नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां
औव आं नोंथां दं ओरैनो जिरायनानै।
औव नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना आंनो नोंथां
औव औव हागोन नोंथां।
औव नोंथांनियाव माने मोनसे ओ सोंथि सोंनो थाखायसो बा मोनसे ओ बाथ्रानि सायाव सोंलु सोंनो थाखायसो हरनाय जादोंमोन। नोंथां बर जोंनि बर' हारिनि फोरबोफोरावहाय गोबां रोखोमनि दामनाय जुनाय आगजुफोरखौ जों नुनो मोनो। बेफोर आगजुफोरनि सोमोन्दै एबा मुंफोरखौ आरो बे फोरखौ मा मा फोरबोआव बाहायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे गुवारै फोरमायना होनो थाखाय खावलायनाय
औव ओ बिदिनो जोंनियाथ' बियो बर'नि बिदि दामग्रा देग्रा बुंबाथ' बि होनना गिबियावनो खाम सिफुं जथा सेरजा बिदि ओ जाबख्रिं बिदि थरखा बिदिया थाखाथारो नङा होमबा नोंथां औव। बिदिया जेनेबा बिदिया सिगांनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङो। बिदिनो बैसागो रंजानो थाखाय फाय जोङो माबा मोनसे ओ फोरबोआव रंजानो थाखाय जोङो बेफोर बेखिनि
औव हेल' नोंथां हेल' नोंथां हेल'